हेल'
औ नोंथां
नोंथाङा दायो मा खालामदों?
नै नोंथां जिरायनानै दंङ।
नोंथाङा दायो जेबो हाबाफोर मावाखैना?
ओंहो नोंथां जेबो हाबाफोर मावाखै आङो।
अ बिब्दिब्ला नोंथाङा आंजों आयदानि सायाव एबा टपिकनि सायाव रायज्लायनो सम दङ ना?
औ नोंथां मा आयदा एबा मा टपिक बेलाय देलाय बुंनायसाय।
अ धरनि बागै नोंथां सावरायनो हागोन ना नोंथां?
फरायसालिनि बागै आइडाया नोंथां।
दे बिब्दिब्लाालाय नोंथाङा आंनो एसे सावरायदो।
फरायसालिनि बुंदों नामा नोंथाङा?
ओहो नोंथां गारि मथरनि बागै।
अ हागोन नोंथां।
दे बिब्दिबालाय नों थाङा दसे सावरायदो।
औ नोंथां जोंहा ब्ला जोंनि जिउ खुंनाय एबा बिब्दिनो ओनसोलाव ओनसोलखौ गोग्गा होनाय बायदि बायदि रोखोमनि खामानिफोराव जोंहा गारि मथरा जोबोर हेफाजाब खालामो जेरै जोंहा नैबे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम माबाफोर खौरां खोन्थानो एबा फोरमायनो गोनां दंबा जोंहा गारि मथरजों जोंहा थांब्रबनानै थाबैनो खोन्थाहैनो एबा मोनथिहोहैनो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गारि मथरा जोबोर जोंनि थाखाय जिउ खुंनायनि थाखाय जोबोर गोनांथार। मानो होनोब्ला जोंहा बे गारि मथरजोंनो बेफार फालांगि मावनो हायो नैबे जायगानिफाय गुबुन दाबसे जायगासिम जोंहा माल मुवा बुस्थुफोरखौ जोंहा गारियाव दैखोनानै नैबे दाबसे जायगानिफाय गुबुन दाबसे जायगासिम दैथायहरनो हायो एबा लांखारनो हायो जोङो बे बेफार फालांगि मावनाय लांखारनायजों जोंहा जोबोर मुलाम्फा जायो जेरै जोङो रांफोर मोननो हायो आरो बेफोर मोननाय रांजोंनो जोंहा न' सालायनाय एबा जिउ खुंनाय एबा ओनसोलखौ गोग्गो खालामनाय जोंहा बेफोरखौ मावनो हायो बिनि थाखाय गारि मथरा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार एबा गारि मथरा जोंखौ जोबोर मदद खालामो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गारि मथरखौ गोदो गोदायनिफ्राय मोननाय जायाखै मानो होनोब्ला गोदोहाय बेफोरबायदि गारि मथरफ्रा जोबोर खममोन आरो दायो जोंहा गारि मथरखौ जोंनि थासारि एबा जोंनि ओनसोलाव जोंहा बांसिनै नुनो मोनो दा जोंहा गारि मथर बुङोब्ला जेरै टेक्टर जोङो ट्रेक्टरजों जोङो हालेवनानै माइ आबाद मावनो हायो ट्रेक्टरजों जोंहा हालौनानै गमि आबाद मावनो हायो ट्रेक्टरजों जोंहा हालेवनानै बेसर बायदिसिना बायदि बायदि आबाद बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावनो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा टेक्ट्ररजों हालेवनानै बायदि बायदि रोखोमनि साफादफोर एबा मैगंफोर एबा बायदि बायदि रो खोमनि बिफां लाइफां बायदि बायदि जोंहा गायनो हायो एबा फोनो हायो बेनि अनगायैबो जोंहा गारि मथरनि सोमोन्दै रायज्लायोबा जोंहा गारिखौ बाहायनो थाखाय जोङो गारियाव थाव सोनांगौ जायो आरो गारिया गोबां रोखोमनि दं जेरै ट्रेक्टर दामफार ट्राक पान्जाबदि जे सि बि आरो बिनि अनगायैबो अट जेरै मटर साइकेल जायखौ जोङो जोंनि जिउ खुंनाय एबा ओनसोलखौ जौगाहोनाय एबा नखर सालायनायफोराव जोंहा गारि मथरफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गिदिर गिदिर दारिमिनफोराव बेफोरबायदि गाव गावनि थाखाय मुलाम्फा जानायनि थाखाय जोंहा गारि मथरखौ बांसिनै एबा गोबाङै बाहायनाय जायो जेरै कम्पानिफोराव बायदि बायदि रोखोमनि कम्पानि सापात कम्पानि एबा जोंहा गस्ला लंपेन्ट बायदि बायदि रोखोमनि जुथा कम्पानि बायदि बायदि नांगौ जानाय एबा दिहुनग्रा कम्पानिफोराव जोंहा गारिखौ बांसिनै बाहायो आरो गारि मटरा जोंखौ बेफोरबायदियाव मदद खालामो जेरै जोंहा नैबे कम्पानिनिफ्राय गुबुन दाबसे कम्पानिसिमाव बे बुस्थुखौ एबा बे मालखौ एबा बे आगजुखौ जोंहा दैथायनो थाखाय गारिनि गोनांथि जायो आरो बेफोरबायदि दैथायनायाव एबा लांखारनायाव गारिया जोंखौ गोरलैयैनो मदद होयो एबा जोंहा बेफोरजोंनो जोंनि जिउ खुंनाय राहा एबा न खर सालायनाय राहा एबा ओनसोलखौ गोग्गो खालामनाय एबा ओनसोलखौ जौगाखांहोनाय गोजौ थाखोआव लांनाय बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा गारिफोरनिफ्राय मदद मोननो हायो दा नोंथाङा आंनि बेफोरबायदि गारि मथरनि सायाव फोरमायना होनाय एबा बुंफोरना होनायखौ नोंथाङा गोसोआव माबायदि मोनदों?
जोबोद मोजां जादों नोंथां
अ अब्ला नोंथाङाबो आंनो बेफोरबायदियैनो गारि मथर बायदि रोखोमनि गारि मथरफोरनि बागै नोंथांनि गोसोआव गारि मटरनि बागै मा मा सानखांदों बेफोरखौ नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां
अ एब्ला अब्ला दे बुंनोसै नोंथां?
दे बिब्दिब्ला गारि मथरा जाहैबाय जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो गारि मथरफ्रा गोबां रोखोमनि थायो जेरै खायसे गारिफोरा साखाया खबनै खायसे गारिफोरनिया साखाफोरा खबब्रै थायो बिब्दिनो गारि मथरजों जों गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव बेरायहैनो हायो बे गारिफोरनि मादाव बाइकफोरखौ जों बांसिनानो गोबां एबा गोजान एबा खाथि खालायाव थांब्रबनायफोराव जों बाहायनाय जायो बेजों लोगोसे टेक्टरफोरखौहाय जोङो आबाद मावनो थाखाय हालेवनायफोराव बाहायो आरो बायदि मुवा बेसाद रोगानो थाखाय जों बाहायनाय जायो टेक्टरनि साखाया सयथा थायो बेजों जोङो हालेवनो हायो आरो गावनि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जों रोगानो हायो एबा लायलाय लाबोलाय खालामनो हायो आरो टेक्टरजों जोङो हा बायदिसिनाफोरखौ जों रोगानो हायो
आरो जेरै गोबां रोखोमनि गारिफोर दंबावो जेराव जों दिजेल एबा पेट्रल सोनानै जों सालायनो हायो एबा सायनांगौ जायो जों गारिफोरखौ बांसिनानो टाउन सहर जों गारिफोरखौ बांसिनानो टाउन सहरफोराव नुनो मोनो आरो गोबां रोखोमनि अनेक गारिफोर थायो जों बेफोरखौ नुनो मोनो टाउन सहरावरु सहरफोराव जों बांसिन नुनो मोनो आरो गारि मथरफोरखौ गिदिर गिदिर इन्जिनियारफोरा दिहुननाय जायो बेजों लोगोसे गारिफोरजों जोङो गोजान गोजान जायगायाव थांनानै गोजान गोजान जायगायाव बेरायहैनो हायो
औ
आरो गारिफोरा जाहैबाय सुबुं एबा मानसिफोरनि थाखाय जोबोर गोनांथार एबा गासैनावबो गारिफोर थानाया गोनांथार मानोना गारिजों जोङो गोबाव समनि खामानिखौ थाब थाब मावनो हायो एबा गोजान गोजान थांनांगौ जायगायाव जोङो थाबायनानै थांस्लाय स्लाय गारि मथरजों जों थाब समावनो सहैनो हायो
औ
आरो गारि मटरफोरा आरो गारि मथरफोरा सासे द्राइभरा सालायो गारि मटरफोरखौ आरो गारि मटरफोरजोंनो जोङो मोनसे जेनेब्ला मानसिफोरखौ जों गुबुन दाबसे जायगायाव दोनहैनानै एबा दोनलांनानै जोङो फैसा एबा रां फोर खामायनो हायो दायो नोंथाङा आंनि गारि मथरनि बागै सावरायनायाव माबायदि मोनदों
जोबोर मोजाङानो जादों नोंथां
अ दे बिब्दिब्लालाय ना नोंथां
औ दे